हेलौ।
औ नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
औ ओ नोंथांनियाव आंङो सम दङब्ला मोनसे सोंलु लाना फैदोंमोन नोंथांनियाव दा सोंजागोन ना आंङो?
औ सों
औ नोंथां। नोंथाङा बिब्दिब्ला आंनो ओ खारै ओंख्रिफोरनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ औ नोंथां जोङो खा
खोनादोंना नोंथां?
अ जोंनो खारैखौ नांगौ जायो‌।
औ।
आरो जोङो बे खारैखौ थालिर बिफांनिफ्राय बानायनाय जायो। थालिर बिफांखौ जोङो गिबियावनो दान फाइग्रोना लायो औ बिदिनो बिफांखौ जोङो गिबियावनो दाननानै लाग्रोयो थालिर
औ।
बिनि बिगुरखौ जिरो आरो जिरनानै बिदिनो सान्दुंङाव फोरानो साननै साना लासै रानागौ मानि बिनि उखायाबा बि गुरा इनिफ्राय बियो रानबाथाय माने जोङो बिफांजो जायखौ जिरनानै बे जिरना दोननाय थालिर बिगुरखौ माने जमा खालामनानै सावथुुमो आरो।
आरो बै सावनानै मोननाय हांगारखौनो जोङो दैदो दै होनानै सरनानै आरो बै सरनाय दैखोनो खारै बुंनाय जायो आरो। आरो बे खारैखौनो जोङो बायदि बायदि मैगंफोराव होनानै खारै संनाय जायो आरो।
औ नंगौ नोंथां ओमफ्राय खारैनि मादाखौबो जोङो ओ फिसा फिसा थुख्रानि खालामनानै माने बेखौबो सान्दुङाव मोजाङै फोराननानै सावनानै खारै बानायो आरोना नोंथां।
औ नोंथां आरो बिदिनो खारै मेगं होननानै थाङोब्लाथ' अनला ओं आरो दालि खारै आरो औ खारदै खारै आरो बिदिनो बायदि बायदि खारै मेगं संनानै जायो आरो नोंथाङा एसे सबाइ खारैनि बागै बुंनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां हागोन।
औ
औ सबाइ ओंख्रि माने संनो थाखाय जोङो ओ गिबियावनो सबाइखौ सोमना दोननानै माने बिगुरखौ खारहोनानै सुनानै ओ कुकार एबा सारायाव माने रुना लाग्रोनाय जायो आरोना नोंथां
औ नोंथां
खोनादों ना नोंथां औ ओमफ्राय बेनि उनाव माने बेयाव खारदै बानलु सामब्राम हाइजें ओ संख्रि होनानै मोजाङै गोदौ होनानै संनाय जायो आरो ओमफाय खायसेया माने सबाइखौ सोमना दोना लासेनोबो सुनानै डाइरेक्ट दैयाव होना माने संनानै ओ संख्रि बानलु हाइजें खारै होनानै माने संनायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां।
ओं उ
औ ओमफाय बे सबाइ ओ आबादखौ जोङो मेसें बोथोराव मावनाय जायो आरो
औ नोथां
औ ओमफाय सबाइ ओंख्रियाव माने ओ जोङो ओ सबाय ओंख्रिखौ दाउ बेदर अमा बेदर ओमफाय ना बायदिफोरजोंबो माने जायो आरो।
औ नोंथां आरो बिदिनो जोङो साम'जोंबो जानाय जायो आरो बिदिनो सबायल' नङा जोङो गोबां बिदिनो खारैनि नायफोरखौ नुनो मोनो आरो बर'फोरनि गेजेराव
ओमफ्राय जोङो सबाय बे सबाय मेगङाव माने बेदर हो होनानै संनो थाखाय जों माने बेदरखौ फास्टावनो ओ माम उ एवफ्रामना लाग्रोनांगोन आरो उ पियास बानलु सामब्राम हायजें होनानै बेनिफ्राय जोङो बे एवफ्रामना लानाय बेदर फोरखो माने ओमफाय गोदौबाय थानाय सबायाव होना होनानै दसे सम मोजाङै गोदौहोनानै खारै होनानै संख्रै उनु होनानै ओ संनाय जायो आरो खोनादों
ओंखायनो बेख औ औ खोनादों नोंथां
औ
आरो बिदिनो जोङो सबायाइ मैगङाव लास्टाव माने खारैखौबो होनाय जायो आरो गोदौ फुनाय समाव बेखायनो जोङो बे सबायखौ सब
औ बेयाव ओमफाय ना गोरान हो नाफोर होनो थाखायबो जोङो हायो आरो नाफोरखौबो होनो हायो जेरै नाफोरखौ होनो थाखाय जोङो नाखौ गिबियावनो माने फ्रामना लाग्रोनांगो आरो नावमान।
औ औ
औ नोंथां।
आरो बिदिनो खारै मेगं जे खारदै खारै
औ ओमफ्राय जों माने बेनि अनगायैबो सबायाइजों माने साम' साम'बो संनानै जायो आरोना।
औ औ।
औ जोङो साम' जों सबाय संनो थाखाय जों गिबियनो सामुखौआ माने ओ हाखर एबा दैमा दैसा एा जायखिजाया दै थानाय जायगानिफाय माने खनना लाबोनानै बे साम'खौ बाल्थिं एबा जायखि जाया माने दाबोराव दै होनानै सोमना दोननाय जायो आरो। बेखौ ओमफाय हा खारजासि सिम माने सोमना दोननायनि उनाव बे साम'नि दाखोन ओमफ्राय लानजायखौ गारनानै ओ एबा दानस'नानै मोजाङै माने सुना लानाय जायो बेनिफ्राय बेखो माने साम'खौ थाव एबा थावाव एसे माने सेरनाय सेरनाय जा सेर थाव एसे सेरनानै माने साम'खौ मोजाङै फ्राम फ्राम मोनजासे एवग्रोना लानाय जायो आरो
खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां
औ बेनिफ्राय गोदौबाय थानाय सबायाव बे साम'खौ होनानै संनाय जायो आरोना नोंथां
औ नोंथां
औ नोंथाङा आंनो अनला खारैनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोनना?
मा होनदो नोंथां?
हेलौ अनला कारेन्सियाव एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथाङा?
औ औ अनला खारै होननानै बुङोब्लाथ' जोङो अनला खारै संनो थाखाय गिबियावनो माइरंनि गोनांथि जायो। माइरंखौ जोङो माने नांगौ जखानि लाग्रोनानै बे बे खौ दसे सम सोमना सोमनानै दोनो आरो रुइगा होनो थाखाय
औ
बि हानानै जानो हायो बिदि
औ
होनानै साखौबो गोदौफुनाय समाव होनानै संनासो जायो आरो। अनला खारिखौ
औ नोंथां
आरो बिदिनो खारै मैगं जेरै खारदै खारै नोंथाङा खारदै खारै संनायनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां हागोन जोङो खारदै खारै जानो थाखाय आय जोङो हाग्रानिफ्राय गोबां मैगंफोरखौ खनसायग्रोनांगोन जेरै जोङो लाव बिजौ औ नोंथां लाव बिजौ गथा बिदिनो लाइ
औ आरो औ गोजां बोथोरबा जोङो लाइ लाफाबो
औ लाय लाभ फा बेफोरखौ माने बुथुमग्रोनांगोन बेनि उनाव जोङो बेखौ सायनानै एसे ओ लरहायग्रोना लानांगोन सारायाव बेनिफ्राय दै होनानै बे अनलाखौ गुन्दै खालामनानै बे अन गुन्दैखौ माने बेयाव गोदौबाय थानाय दैयाव होना होबानो जायो आरोोना नोंथां बेनि उनाव खारदै संख्रि होबानो बेयो ओ आङो नोंथांनियाव अनला खारनायनि सोमोन्दैसो बुंफ्लांबाय सरि नोंथां आं खारदै खारै खारै नि सोमोन्दैसो बुंनो नागिरदोंमोन नोंथां औ नोंथां ओम जेने जों औ औ नोंथां अनलाजोंबो जों माने ओ उम मुला बिलाइ लाइ बिलाइ बायदिजों माने संना जायो आरो अनला जों मेसें बोथोरफोराव ओमफ्राय जोङो खारदै खारैखौबो बेबायदिनो हाग्रानिफ्राय गोबां मैगंफोर खनसायनानै जायो आरोना खारदै ओंख्रि संनानै
औ
औ नोंथां ओमफफ्राय जोङो अनलाखौ सेवालि बिबार जोंबो दाउ बेदर होफानानै गोथावै संना जायो आरोना नोंथां
औ औ